हेल' औ नोंथां गोजोन बेलासि ओ गोजोन सानजौफोनि
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आं दं नोंथां ओरैनो जों दा नोंथां जों दा रायलायनो सानदों नोंथां बैसागुनि बागै आरो नोंनाव
औ औ नोंथां औ औ आं नोंथांनिखौे
नोंथाङा फोरमायगोनना आं फोरमायनांगो नोंथां
औ दे बिदिब्ला आं नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होग्रोलाय बैसागोआव जोङो गिबिनिखौनो लानानै जोबजासिम मा मा खालामनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो होनो
आं दा
औ औ एसे
अह अह दे होमबालाय खोनासं नोंथाङा बैसाग बैसागुआ आस आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव
ओम नोंगौ औ
बोथोरनि फालिथाइ फोरबो जाय गोदान बोथ रनि जागायजेनन्नायखौ दिन्थियो आरो बियो हारि हारिमुवारि फोरमायथि आरो धोरोमारि फालि फैनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम खोख्लैसेयावबो बिसोरनि धोनि दोरोंफोरखौ दिन्थियो रंजालि बैस सागुआ मानसिफोरखौ खौसे खालामो आरो बिसोरो रंजानाय आरो आरो खुसिनि मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो बिनि अनगायैबो फोरबोफोरा जोंनि हारिमु आरो धोरोमखौ बोजबना लानायाव जोंखौ मदद खालामो बिसोरो जिउनि खौसेथिखौ सिफायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो बैसागु फोरबोखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो बर फोरा एप्रिलनि गेजेराव अस असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बाहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिदोंमोन बैसागु फोरबो खौ गिबि साननिफ्राय स्निनि सानसिम फालिनाय जायो नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरा बहागनि एबा बहाग गनि एबा बैसागनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिदोंमोन बैसागु गु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय थांनाय बिफा गुरु बिमा गुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलाव फोर खौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दं दैज्लां बो दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सिगां बैसो एबा मायथाइनि आगु बैसाग आगु बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे बो गोथार समखौ बर'फोरा रंजायो रंज जायै रंजा बाजायै फालियो बैसागु फोरबो खौ मोननै बागाव फालिनाय जायो। बेफोर जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोर गेजेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैत्र दाननि जोबथा सानाव एबा सं नायो। संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव बर'फोरा माखासे नेम खान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोस औ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो फाय लांनाय जायो मोसौ सो खैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बेसादफोरखौ मोस मैसो फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो। फोर बेसादफोरा जाबाय माखासे बिबार थामहिनबा खाथ्रि बिबार मोखोना बिबार थिग्लि थि लावथि राय जों लाव फान्थाव गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायनो आरो। गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो। गलायनाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि था थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिजिलिटि दिगरिटि दैजिलिटि लावथिजों दैलिटि लावथिजों लासै लासै हगारनानै लाङो बे समावनो मोसौ खुमब्राफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइआ जाबाय। बेयाव दं। बोसोर बोसोर हानजा। बिमानि बिमानि खिथिर फिफानि खिथिर। नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दाजा। फिफा बलद बादि जा जा बारि। खनानि एम्बु बंला बेबादि जा गिदिर जांगिला अब्ला आंना बेखिनियाव बेखिनियावनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे।
औ नोंथां औ हा गोन ओ जोंनि गि जिथु बैसागो। फोरबोनि बागैनो नोंथां। ओ थ' माने बे बैसागो बोथोरावथ' जोङो बैसागोनि अ जिहेतु सिगां जिहेथु अ सैत्र दाननि जोब था सानाव जितु मोसौ थुखैनाय हाबाफारि थ' माने बेयावहाय माखासे ओ नियमफोर थायो जेरै थाराय गाज्लि आरो बेफोरबायदिनो फान्थाव आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दं जेरै हालदै बेफोर बा बेफोरबायदिनो पानि लाव मायबा मायबि गिबि गोबां दं आरो ना। ओमफाय बेफोरखौ लानानै एबा ओ फुंनि समाव बेखौ माला सुनाय जायो बेखौ सानसेसो सिगाङाव माने बुथुमना दोनखा थायो आरो बेखौ उम जोङो बिदिनो माला सुयो आरो बिदिनो जोङो मोसौ थुखैनायावबो बे खौ बाहायनाय जायो आरो मोसौ थुखैनाय थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओरैबायदि माने मोनसे गान खनो। माने बेयावहाय माखासे नियम एबा गानफोरखौ आं दा बुंनानै होलायालाबाबो जासिगोन नामा नोंथां? उम औ माने बेयावहाय आरो बैसागोनि जिहेथु सेथि खालार खालि ओ जों बयहाबो गावबा गाव ओ गावनि जि उन्दै उन्दै सुबुंफोरा उम उम गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ बा आयं बा आदा बाजै बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा खुलुमो। आरो मान सनमान होयो आरो बिदिनो गोदोर गोदोर सुबुंफोराबो बि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनो अननाय जासियो आरो बिनिनो बैसागोनि नैथि सानखालि जों बयबो सेंग्रा सिख्ला हान्जा जानानै एबा बोराय बुरै बयबो बयबो जों बिदिनो जमा जानानै जों बिदिनो गावबा गाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो एबा फालिनाय जायो। ओ जों बेयावनो माखासे ओ खाम सिफुं बर'नि दोरोङारिखौ लानानै जोङो दामजु दामगिरिफोरखौ लानानै जोङो बेयावहाय रं जानाय जायो बेयाव खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो मेथाइ खननाय जायो। मेथाइ खननायजों लोगोसे रंजानाय जायो। ओमफ्राय आरो बेनि उनाव जोङो माखासे बेफोरबायदिनो बर'नि एंगार हायि उम बाहागोफोरखौ जिहेतु जोंनि आर'नाइ गामसा बा बेफोरबायदिनो दख'ना सिख्लाफ्राबो बे बेफोरबायदिखौ लानानै ओ रंजायो बेफोरबायदिखौ खानायसे खानानै जोमनानै ओमफ्राय आरो लास्टथाराव जिहेतु ओ जोबखालि बैसागु जोबनायाव बिदाय होनोसै समाव जों मोनसे फांसन एबा मेला खुंनाय जायो। थ' बेयाव साननैबा सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो आरो उम जिहेथु बैसागुनि बैसागोनि जोबथा दानाव जिथु लावखार ओंखाम जानाय जायो बेफोर बिदिनो जोङो माखासे आ नियमफोरखौ खामनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओम गासैबो बिफोरबादिनो जमा जमा ज बे लावखारखौ जानो होयो जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला माखासे गथ' गथायाइ लाइमोन सुबुंफोरा बो बैयावहाय जमा जानानै ओ बेखौ बे लावखार खालामजानाय हाबा फारिखौ बाहायनायनाय जायो। औ नोंथां औ। आरो औ औ। बेफोरबायदिनो माखासे ओ बैसागुनि फांसन जिहेथु बिदायफोरखौबो लानाय जायो जोबथि फालियो आरोना बेनो आरोना नोंथां जोंनि बैसागु फोरबो फालिनाय नियमा
अ ओमफाय आं नोंथां एसे बैसागुनि बेनिनो बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
मानि सायाव
नोंथाङा इनि बागैनो एसे बुंनो हागोन नामा बर'फोरा बैसा नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना
मानि सायाव मानि सायाव होनदों नोंथां
औ दे नोंथां गोखा गोखै मैगं ओंख्रि जानायनि नेमखान्थिबो खालामोना नोंथां?
औ औ
औ
बेनि सायावथ'
सानखालि खालाम सं-संक्रान्ति सानखालि खालामनाय जायो बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो-ओरैनोबो संना जानाय जायो नंगोना नोंथां
औ नोंथां औ।
हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगं फोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गो खा गोखै खाजि जानाय होनना बुंनाय जायो। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय। आरो बायदि रोखोम बेराम आजार जानायनिफ्राय रैखा मोननाय। होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोंना टाइमाबो समाबो जोबबाय नोंथां
औ नंगौ नों
औ औ नोंथांनि जाहाथे नोंथाङा आंनिफ्राय जाहाथे गोजोनै माबाहरनो साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जाहाथे आंनि सोंनायखौ सोंथिखौ नोंथाङा बुंबाय जेब्ला औ नोंथांनि गोजोनथोंसै सानजौफुनि।
औ दे।
दे‌ अब्ला नोंथां